हेलौ।
हेलौ
अ नोंथां। अ हेलौ खोनादो ना नोंथां?
हेलौ औ ना?
खोनादो नोंथां।
हेलौ
हेलौ
खोनादोंना? खोनादोनो खोनायाखै
आं खोनादो।
हेलौ हेलौ ओम औ आंनिखो खोनादो ना?
आं खोनाबाय था
आं बुंनायखो?
औ खोनादो खोनादो।
हेलौ औ नों नोंथाङा दा मा मावगासिनो दङो?
नोंथांना नेट गैया मबाइला नेट गैया।
खोनाबाय
आं खोनाबाय थादो नोंथां।
औ औ औ ओमफ्राय आंनिखो खोनायाखै‌?
खोनाबाय थादो खोनादों आं नोंथां खोनादो।
हेलौ
हेलौ
सावरायगोन आबादनि सायाव नोङा
हेलौ
औ खोना
खोनादो खोनादो।